औ नोंथां।
अ नोंथाङा खोनादोंना?
औ खोनादों दे।
अ नोंथाङा आं नोंथांनियाव फंनैसो बाथ्रा सोंथि सोंनो नागिरदोंमोन आरोना नोंथाङा फोरमायनो हागोन नोङो।
औ सोमजायो। मा सोंनो खोनादों?
अ माने नोंथां जायखिजाया जामुंनि आदार बागै ना। फोरमायगोन दे फोरमायनाहोलाय नोंथां।
दे सोंना होदो
अ जिखुनु नोंथाङा जेनेबा दा जाग्रा आदार जायखौबा ओंखाम जायो। जों नङा ओंखामा मा माबोरैजायो नोंथां फोरमायनो हागोन नामा एसे
औ बेनि सोमोन्दै आं नोंथांनो फोरमायनाहोनोसै एसे
दा फोरमायलाय आं
उम दे जेन'बा जोङो सानफ्रोमबो थांना थानाय लामायाव मानसि माहारिया ओंखाम खौ जाना थांना थायो आरो
अ नंगौ नोंथां।
ओंखामखौ गुबैयै बुंनो थाङो बुंनो थाङोब्ला दुब्लि फोथाराव ओ माइ आब बाद मावनानै
अ अ नोंथां।
ओंखामखौ ओ जेन'बा माइरं माइनिफ्रायनो बेबायदि माइ आबाद मावनानैनो जोङो ओंखामखौ दिहुनना लायो मानसिया।
अ नोंगौ नोंथां।
दा ओंखामा जोंनि थाखाय माने ओ मानसिनि देहाखौ माने बोलो सक्ति खामानि मावनायाव हेफाजाब होनो थाखाय ओंखामखौ जानानै जों माने बोलो मोनो आरो
औ नोंथां नंगौ
थिग बेबायदिनो ओंखामखो सारा आसामाव नो
होम
जोंनि आसामनि गासै हारिनि मानसिफोरानो जानानै थांना थायो ओंखामजों लोगोसे बायदिसिना जोङो मैगं ओंख्रि संनानै बेदर बायदिसिना बेबायदिनो जों गावनि जानाय जामुं खौ बानायना लायो थिग बेबादिनो बेबायदिनो जेनेबा ओंखामल' नङा जों बायदिसिन सिना जानाय लोंनाय खौ जोङो फ्रोमबो जायो। जेरैबाय जोङो माने ओंखामनि अनगायैबो बायदि बायदि मुवा बेसाद जानानै थांना थायो। थिग बेबायदिनो बुंनो थाङोब्ला जोङो बायदिसिना जों जेन'बा बायेर
उम अ नोंथांनो फोरमायनो नामा थांना थानायाव मोजां
बायदिसिना खामानिफोर मावनो थांब्लाबो जों माने मोनसे टाइमाव रेस्ट लानानै जों बेफोरबायदि जाग्रा आदार ओंखाम बायदिसिनाफोरखौ जों जायो। जायनि जाहोन जो जायनि जाउनाव मानसिया माने जाग्रा आदार जानायनि जाहोनाव गावनि देहायाव सख्ति बोलो मोनो बेनिखायनो जों ओंखामखौ गुबै आदार हिसाबै हिसाबै जानानै थांना थायो आरो
औ नंगौ नोंथां आरोना नोंथां आ आंनो फंनैसो बाथ्रा बुं फोरमाय हागोन नामा जेनेबा फरायनायनि बि बिथिङाव सोलोंथाइनि बिथिङाव
औ जेनेबा फरायनायनि बिथिङाव
अ सोलोंथाइनि बिथिङाव दावगानायनि जेनेबा मा मा जानो हायो जेरै माबायदि जौगानो हायो जों
फरायनायाथ' जोंनि सुबुंमाहारिनि गुदि राहा लामा। जायखौ जोङो सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों जिउआव सास जे गिदिर मानसि जानो हायोबा संसाराव गोजोन लामा सोरां लामाजों दावगालांनो मायो। बेबायदिनो सोल सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों
अ।
अ।
औ नोंथां।
जायो जे बर'।
नोंथाङा माथो